दों ना नोंथांमोननि माथोखौ?
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ औ दासो खोनादों।
औ
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां औ
उम मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो?
आङो ओरैनो दा बाहेराव ओरैनो जिरायनानै दं आरो नोंथां।
अ
नोंथाङालाय ओंखामफोर औ ओंखाम जाखांबाय?
आंबो दं दंथ'यो बिदिनो जेरायनानै दंथ'यो आंबो। जाबायमोन
औ बिदिब्ला नों थां मा आयदानि सायाव रायज्लायनो थांदों सानदोंमोन नोंथाङा?
आङो मा होनो ओ नोंथांजों माबा सोलोंथाइनि बागै सावरायनो था सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ
औ दा नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै मा मिथियो बा गोदोनि आरो दानि फारागथिखौबो बुंनो हागोन जिखुनु नोंथाङा बुंलांबानो जाबाय आरोना एसे आंनो फोरमायना होग्रोदो दे जा मिथियो।
अ अ अ नोंथां सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो जों गासैबो बिथिङावनो सोलोंथाइखौ लानो नांगौ आरो नोंथां। सोलोंथाइयाथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै जों मोनसे फरायनायनि फ्राय लानानै गोबां आयदायावनो जों सोलोंनो हायो आरो नोंथां। फरायनायजों लोगोसे जेरै जों खामानि मावनाय दांनाय बेफोरबो आरो गुबुननिफ्राय माबा मोन मोनसे रोंगौथि बेफोरबो रोंनायखौ लानाय बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ आरो नोंथां। जेरै नोंथां माबा मोनसे गोदान माबा मोनसे खामानि मावनोब्लाबो जों सोलोंनानै लानांगौ जायो आरो नोंथां। बिदिनो सोलोंनाय सोलोंनाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार। सोलोंथाइ गैया ब्ला जोङो दिनै जुदि जोङो सोलोङामोनब्ला सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोङो दिनैनि मुगायाव जोङो मबाइल फनफोरखौबो जोङो दिहुननो हानाय नङामोन आरो नो थां बेफोरखौ दिहुननायाथ' सासे सुबुङनो नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ सासे गोरों गोरा सुबुङा दिनै फरायनानै बेफोरखौ रिसार्च खालामनानै दिनै बेफोरखौ दिहुननाय दिहुनदों आरो नोंथां।
उम।
बिदिनो सोलोंनाया सोलोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बेफोराव एसेबां गुबुन जायगाफोरनि बायदि गुबुन हादरफोरनि बायदि एसेबां सोलोंथाइखौ
जोंनि जायगायावबो नोंथां सोलोंनायाथ' सोलोङो नाथाय गुबुन जायगानि बायदि जोङो दिनैसिम गोबां दिहुनफेरि बुजु दिहुनफेरि जिरादफोरखौ जों दिहुननो हायाखै आरो नोंथां।
औ औ।
सोलोंनाया जोंनि जायगायाव जोंनि एरियायाव जुदि सोलोंनायनि खोथाया जोङो सोलोंनाया बांसिन जोंनियाव बेफोराव फरायनायखौनो बुंनाय जायो आरो। जेनेबा नोङो गोदोनि आरो दानि बिथिङावबो जों सोलोंनायखौ नायनो थाङोब्ला। जोंनियाव बेफोराव सोलोंनाया
मोनसेे जों सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जेरावबो जों दावबायनो हानाय नङा आरो। जों अबेबा जुदि गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला बा जों गुबुन जायगायाव मानिबा खामानियाव जुदि जोङो थाङोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो। जेनेबा नोङो माबा मोनसे खामानि मावनोबो बा माबा मोनसे खामानिफोराव बाहागो लानोबो जों सोलोंथाइखौ नांगौ दानि जुगाव आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बिदिनो सोलोंथाइनि बागै आङो एसेबांबो मिथिया आरो नों नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायग्रोबावनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। आंबो जा मिथियो बेखौ खिन्थानोसै आरोना नों थांनो एसे गुवारै बेखेवनानै होनोसां।
औ।
ओ दा सोलोंथाइ होनोबाथ' जोंहा मा बयहाबो मोनसे जिउआव मोनसे मोनसे सिमां थायो। सोरबाबा इन्जिनियार जानो बा सोरबा बा डक्टर जानो सोरबाबा बिजनेसमेन जानो बैफोर सिमांफोरनि जोंहा मा मा होनगोन बे सोलोंथाइखौ साबि होननानै बुंनांगोन आरोना।
औ।
ओ आरो जोंहा गोदोनि दिनाव नाय सोलोंथाइनि बेसे आंखालमोन बिस्राब फोरोंगिरिनि आंखाल बा फरायसालिनि आंखा आंखाल। दानि जुगाव नायदो जोंहा फोरोंगिरिनिबो आंखाल गैया फरायसालिनि बो आंखाल गैया आरो जोङो बिमा बिफानिफ्राय खोनानो मोनो बिसोर माबादि फरायसालियाव थाङोमोन। इसोरो दै बाना फरायसालियाव थाङोमोन सोरबा बा बस्था लाखाना फरायसालियाव थाङोमोन।
औ।
औ बैफोरबादि दुखु खस्थ'जों बैसो माबादि सोलों लाबोदोंमोन नङा होमबा बैफोरबादि सोलोंथाइ इमान खस्थ'यै सोलोंथाइ लानानैबो खायसेया मा होनगोन ओ माने समबोथ' सोलोंथाइयाव इमान मा होनगोन गोसो होआखैमोन खायफा खायफा खायफाल' गोसो होदोंमोन जोंना गोदो। मानोना बिसोरो फुजियामोन बा थियामोन सोलोंथायाइजों मा जायो। औ। जोंना मानोना गिबि फरायसालि गायसन माने जोंना जिगुजौ दजिथाम ना मामोन आंबो बारा देटखौ गोसोआव गैला। बिदियाव जोंना गिबि प्राइमारि फरायसालि बिदि गायसनजादोंमोन आरोना।
औ।
अ बिदियावसो जोंना मा होनगोन बिसोरो सोलोंथाइ लारिनो मोनदोंमोन। बै समावबो जोबोद माने फोरोंगिरिनि फोरबो आंखाल जादों। होमबाबो माने खायसे सुबुङा जायो माने सोलोंथाइखौ गोसो होदोंमोन। बा सोलोंथाइजों बिदि जाहैनो हायो होननानै खायसेया जायहा बुजिदोंमोन जायफोरा सोलोंथाइ मोजाङै गुरुतथ' होदोंमोन बैसोरो माने दा जों नायनो थाङोब्ला बिसोरो सासे सासे गिदिर मानसि जानो हादों। आरो जोङो ओ जोंनो बिसोरनि थाखायनो दानि जुग गावखौ जौगाबोदों नाय बिसोरो जोबोद खस्थ'यै जोंहा दा दानि जुगावथ' फरायनाया सिन्थायानो गैला। जोङो फरायसालिसिम गारि मथरजों थांनो हायो। थांलाय फैलाय जोंहा गारि मथर दं। बिसोरोथ' थाबायना थाङोमोन नङा होमबा आरोबाव जोंहा फोरोंगिरिनि आंखालबो गैया।
औ औ।
फरायसालिनिबो आंखाल गैया जोंना जोंना फेसिलिटियानो बिराद दङ नङा होमबा। बेखौ जोंहा फरायनायाव जोंना मा जोङो टाइमल' होनांगौ जोंना खामानिया टाइमल' होनांगौ आरोना।
औ
आरो दानि जुगाव जोङो फोरो ओ सोलोंनाय सोलोंथाइ बुङोब्ला जों दा ओ मा होनगोन नोंथां बुंनाय बादिनो औ नंगौ दावबायनायावबो जोंहा मदद खालामो। जेनेबा नों ओ सानना नाय जों ट्रेनखोनो जेनेबा मोनसे जायगायाव थांनो जों ट्रेन बा फ्लाइटनि टिकेट खालामनायखौनो रोङा। होमबा जों बोरै रोंगोन नङा होम बोरै जागोन नङा होमबा बोरै थांगोन थ' बैफ फोराव जोंना मा सोलोंथाइया जोबोद मदद खालामदों आरो सोलोंथाइनि थाखाय जोंहा बेफोराव जोंहा मानो माने जोबोद मुल उम मा होनगोन सोलोंथाइनि थाखाय बैफोरखौ जोङो सोलोंनो हादों बा जोङो बेफोरखौ रोंदों आरोना
औ
आरोबाव ओ मा होनदों? ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनो सोरबाबा जाय जाय गावबा गावबागाव सिमां थायो नङा होमबा?
औ
बैफोरखो सुफुंनो हायो आरो जेनेबा सोरहाबा डाक्टार जानो हानाय जोंनि गोब आजिखालिथ' गोबां नुयो। मा होनो ओ बिदि डाक्टार जानाय बा इन्जिनियार जानाय जोंहा मा होनगोन गोदोनिफ्राय जाबादि जोंहा जौगाबोबाय जोंनि समजों लोगोसे जोंहा माबादि सोलोंथाइजों जौगाबोदों जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो सोलों थाइनि गेजेरजोंनो जों नुनो मोनदों। जोंहा मा दानि जुगाव गोबां ससियेल मिडिया एप जेरै सेट जि फिट दि होननायफोरबो ओंखारबाय नङा होमबा बै बेफोर एपफोरखौबो बा जों फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरखौबो सोलोंथाइ लानानैसो बिसोरो जोंनो दिहुनदों आरो जोंहा मा होनगोन सेटजि फिटिखौ नाय जोङो माबा मोनसे रोङाबा
औ
बा माबा मोनसे बुजिया नों सब बाथ्राखौनो जोङो मा खे खिटिकनिफ्राय जोङो सोंनो ह थायो आरोबाव बे सेट जिटि बादिनो गोबां ए आइ नि बुस माने एपफोर दं जों बेफोराव जोंनि ओल ओ मा होनगोन जोङो फाइलखौनो साबमिट खालामनो हायो कुइसन पेपारनि फाय जोङो बेनिफ्राय नुनो हायो नों जि खुनु सङा मानो मा बिसोरो बे एप फोरनिफ्राय जोङो एन्सार मोननो हायो आरो थ' जोंना ओ जों नायना नायदो माबायदि जोंना जुगा जौगादों सोलोंथाइनि गेजेरजों नङा होमबा? जोंनो एन्सार होनो हायो बियो जिखुनु सोङा मानो आरो जों जोंनि खोथाफोरखो गावनि खोथाफोरखो सेरबो खालामनो हायो आरो बियो मानों माबायाबाथ' बुजादोंबा बियो बेयावबो लोगो बादि नोंखो बुजायनो हायो।
औ अ औ
औ बेफोराव नायदो जोंहा सोलोंथाइया माबादि ओ जौगाबोदों जोंहा गोदोनिजों दानि दों नायलाय नों माबादि जोंहा फारागथि नुनो मोनो जों गोबां फारागथि नुनो मोनो नङा होमबा? जोंहा ओ फेसिलिटिनिफ्राय लानानै जोंहा जौगानायनिफ्राय लानानै जोंहा गोबां मा होनो सोलायनायखौ नुनो मोनो। दानि जुगा जोंहा जोब गोबां जौगाबोबाय आरो बे सोलोंथाइ नि गेजेरजों जायहा ओ बैफोरबादि गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि नाजानायनि थाखाय जोंना जोंनि दा जोंहा टेनसन गैला आरो जोंहा ओ आं बुंनो सानोदि सोलोंथाइयाव जोंहा टाइमल' होनांगौ आरो।
औ औ नं
नोंथां बेखिनियानो आरो नोंथां।
औ
नोंथां हेलौ औ ओं। औ थ' ओ बेखिनिखौनो बुंबाय आरोना सोलोंथाइ जों जों माबादि जौगाबोनो
औ ओ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सोलोंथाइया सोलोंथाइयाव दिनै गोबां दावगाबाय आरो सोलोंथाइया बिदिनो जुदि जों माबा मोनसे रोंङाबा आंबो सार्च खालामो आरो बेफोरावनो। माबाफोर रोंङाबा जों बेफोराव नायनानै जोंङो जोबो मोजांङै बिसोरो सासे फोरोंगिरि बायदि बुजायना हरो आरो नोंथां।
औ नोंथां जोंहा दा समाबो जाबाय। माब्लाबा रायलायफिनलायगोन दे।
औ औ।
औ दे गोजोन्थों होमबा नोंथां।
औ औ गोजोन्थों नोंथां।
औ